हा
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां ओ नोंथाङा ए सम दंब्ला जोङो जेरै औवाखौ जोंनि बर'फोरा मा आइजें बानाय ओ बानायनायाव बाहायो नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां
औ औ ओ जेरै जों औवाखौथ' जोंनि बर'फोरा गोदोनि ओमफ्रायनो जेरै जोंना जेखाइ खबाइ हेबनायफोराव बाहायो आरो नोंथां जेरै जोङो गिबियावनो औवा खौ जोङो दाननाय जायो आरो नोंथां दाननायनि उनाव जोङो आरं खाथि फिसा फिसा हेबनानै जोङो जेखाइ बानायायनाय जायो आरो नोंथां जेखाइ खबाइ बेनि उनाव जोङो सेन बिदिनो जोङो ना सानाय ख'खा बेखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां औवा जोंनो जोंनि बर'नि बर' सुबुं फोरा गोदोनिफ्रायनो जेरै जोंना जेरै जोंना आखाइजोंनो सेन खबाय बेफोरखौ ओ हेबनानै फालांगि खालामोमोन आरो नों थां गोदोनि सुबुंफोरा जेरै सानद्रिनिफ्राय लानानै दाला सान्देंगा बिदिनो फि था सान्द्रि बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा मा होनो गावनि आखाइजों हेबनानै ओ गोबां ओ रां आरजियोमोन आरो नोंथां गावनि न'खरखौ सालायलांनो थाखाय आरो गोदोनि सुबुं फोरा बेखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि न'खर नख खौ हेबनानै जोङो फालांगि खालामनायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो जेरै जोङो औवाजों बायदिसिना औवाखौ जोङो बायदिसिना खामानियाव बाहायनो हायो आरो नोंथां जेरै जोङो ओ जेरै जोङो मोसौजों हाल एवनोबाबो मै होनायाव जेरै ओ जेरै नांगोल बिदि बाहायनायाव जोङो ओ जेरै जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोङो औवाजों गोबां खामानियाव बाहायनायो बेखौ जोङो जेरै दान्दा बाहायनायाव आरो गोदोहायथ' जोंना जेरै बैसांफोरखौ जोङो औवाजोंसो बा बानायोमोन आरो नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा जेरै औवाजोंनो बानायनानै बेयावनो उन्दुयोमोन आरो बैसां बानायनानै बेनि उनावहाय जोंना जेरै गोदो दानि जुगावथ' जोंना जेरै ओ दालांफोरा जोंना प्लास्टार गोजा जाबाय गोदोथ' जोंना बिदि गैयामोन नालाय नोंथां बेखौ जोङो औवानि बानाय बानायोमोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो औवाखौ जेरै जोङो खोथिया फुबाथाय खो थिया खानो थाखायबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां आरो जोङो जेरै औवाखौ जेरै जोंना सेवरा होनोबाबो औवाखौ जोङो ओ जेवरा होनायावबो बाहायनाय जायो नोंथां। बेनि उनावहाय जेरै जोंना ओ जोंना जेरै बायदिसिना रोखोमनि औवाजों बानायनाय। जेरै जोंना सेर बिदिबो गोदोहाय बालायोमोन आरो नोंथां जेरै सियारखौबो जोङो औवाजोंनो बानायोमोन आरो जेरै रायदों बेफोरबायदि आरो बेनि उनावहाय जोंना औवा बे औवाखौ जोङो औवा गाजा बिदि ओ ओंख्रियाव ओंख्रिबो जायो आरो जों औवाखौ नोंथां जों जेरै जोंना औवा मेवाइ होनो ना बेखौ जोङो ओ ओंख्रिबो जानाय जायो आरो जेरै ओंख्रिबो जायो बेखौ जोङो आसार बानाय नायावबो जेरै जों बेखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोंना औवा खौ जोंनाथ' गोदोहायथ' जोंना बिदि न'आ ओ जेरै पाक्कानि बिदि गैयामोन नालाय नोंथां गोदोहाय थ जोङो औवाजोंनो जेरै न'फोरखौ जोङो लुयोमोन आरो जेरै औवाजोंनो जोङो बेरा होयोमोन आरो औवाजोंनो जोङो जेरै न'नि थिंफोरखौ दोसथाबोमोन आरो गोदोहाय आरो बियो दासिमबो जोंनाव जेरै औवाखौ जोङो दासिम बो बाहायनायखौ गोबांनि न'खरावनो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि उनाव औ बेनि उनावहाय जोङो औवाखौ जेरै जोंना ओम जेरै आं गोदोनि सुबुंफोरा जेरैहाय जोङो औवाजोंनो जेरै जिउ खुङोमोनब्लाबो जेबो माबा गैया नामा नोंथां मानो होनब्ला गोदोनि सुबुंफोरा जेरै जेखाइ, खबाइ, सेन बेफोरखौ हेबनानैनो जेरै गावनि आथिङाव गसंनो हायोमोन आरो नोंथां। गोदोनि सुबुंफोराहाय
नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि औवानि बाहायनाया माने ओ जोनोमनिफ्राय लानानै जोङो बर' सुबुंफोरा मानो थैजासिमहाय जोङो औवाजोंनो जोङो थांनानै थायो एबा जोङो बाहायोमोन जोङो जेरै जोनोमनिफ्राय होननानै बुङोबा जेरै ओ उन्दैनि उथुमाय हानाय नारि हानाय जों बेफोरखौ औवा बिसिफोरजों हानाय जायो। आरो जाय ओ उन्दैया ओ गोदोनि समावहाय फुथुनो थाखाय जोंहा मोजां सौरा न' गैयामोन बिदिनो बिसिनाफोर गैयामोन ओ बेफोरावहाय जोङो मा खालामोमोन जोङो संग्रायावहायनो ओ उन्दैफोरखौ जोङो दालाफ्राव मोजां फुथुनानै दोननाय जायो। बिदिनो जोङो बुंनो हायोदि जोङो आरो जोङो बुं-बुंनो हायोदि जोङो
औ।
जोंनि बर' सुबुंफोरा मा गोदोहाय जोङो बांद्राय प्लास्टिकनि न ओ लुनाय आरो थिं बेफोरबायदि जोङो न लुनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनामोन बैफोराव नफोरखौ लुनो थाखाय बिथांमोना मानो अ-औवानि बाहायथिखौ जोङो नुनो मोनो बे नफोरावहाय जे जोङो थिं थिंनि सोलाय बिथांमोनहा मा खालामोन ओ दोरोङारि हिसाबै बिसोरो थुरिफोरखौ हा हानानै लाबोनानै लाबोना लानानै बिथांमोना गावसिनि न'फोरखौहाय लुनानै लानाय जायोमोन। आरो ओ बिदिनो जोङो बुंनो हायो जोङो जेरै हाबा हाबा हुखाफ्रावबो जोङो माखासे जोङो बाथु दुमनाय बेफोरबायदि खामानिफ्राव जोङो बांसिनै जों औवा बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो हा हा हाबानि अनगायैबो आरो जोंङो जोंङो थैजासिम बाहायो होननानै जोंङो मिथियो जेरै जोंङो थैनाय समाव जोंङो मानसि गोथै बान बाननो थाखाय जोंङो खोला जों दब्लां दब्लांनाय औवा थसेखौनो जोंङो बेखौहाय जोंङो दाननानै जोंङो बे बिनिफ्रायनो गोथै बाननो थाखाय जोंङो खास'नानै लानानै जोंङो बेफोरखौहाय जोंङो गोथै गारनो लांनाय समसि जोंङो लांनानै जोंङो बेवहायबो आरो गोथै गारनाय स समावहाय जोंङो माखासे बैसां खालामना लांनाय औवाफोरखौ जोंङो थुनानै गारबोनाय बेफोरबायदि जोंङो नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायै जोंङो बुंनो हायो जों औवानि बाहायनायखौ जोंङो ओ आबाद बा मावनाय समाव हाय बाहायनाय जे जोंङो औवा खौबो जोंङो माखासे बाहायनाय नुनो मोनो जे जेरै जोंङो बु बुंनो हायो जेरै जोंङो हाथर देख्रुबनो थाखाय जों हाथुरा बानायोमोन। हाथुरा खालामनाय समावबो जोंङो औवानिनो देन्थाफोर जे जोंङो बेफोरखौ लानानै जोंङो बा नाय जायोमोन जे जोंङो बुंनो हायो आरोबाव जोंङो जेरै खदाल बिखुं। जों खदाल बिखुंफोरखौबो जोंङो औवानिनो बानायना लायोमोन आरो ओ ज ओ जे जु जोंङो मोसौखौ जुरिनो थाखाय जोंनो जुंगाल नांगौ बे जुंगालखौ खौबो जोंङो मा खालामो जोंङो औवा बुरखानिफ्राय नो बानायनानै लायोमोन। आरो जोंङो जेब्ला जोंङो माइ आबाद मावो बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बे माइ आबाद मावनाय समाव मा खालामो औवाखौहाय जोंङो ओ जोंङो मारा होनाय समावहाय माइफोरखौ खायख्रांनो थाखाय जोंङो बेवहाय औवानिनो जोंङो बावखा एबा जोंङो हुकेन बानायना लायोमोन आरो हुकेन खालामनायनि अनगायैबो जोंङो रयना जे माइखौ फुथुमनो था खाय जोंङो रयना ओ बाहायो बे रयनायावबो जोंङो ओ रयनानि देन्था एबा बिखुं होननानै बुंङो जोंङो जायखौ जोंङो बेखौबो आरो जोंङो औवाजोंनो बानायनानै लानाय नुनो मोनो जेरै जोंङो जेरै जोंङो गोदोनि दिनावहाय आसु माइ आबाद मावनाय स समावहाय जोंङो हाग्राफोरखौ गेसें खालामनो थाखाय जोंङो माखा मा खालामनानै जोंङो ओ जोंङो गेसें खालामनो हायो होननानै बुंङोबा जोंङो जे जोंङो बेदा होननानै बुंङो। जों बेदा बानायनाय समावबो जोंङो बेदानि हा हाथाय खालामनो थाखाय मा खालामो जोंङो औवाफोर खौहाय जोंङो जंफार जंफार खालामनानै जोंङो दंफांनि गेजेरजों जोंङो ओ हासनि बानायनानै लानाय जायो एबा जोंङो बेदा खालामनानै लानाय जायो आरो जेरै जोंङो ओ हाफोरखौ जोंङो समान खालामनो थाखाय जोंनो मै नांगौ। बे मै खालामनाय समावबो जोंङो मैफोरखौ जोंङो औवानिनो जोंङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जोंङो बुंनो हा ओ गोनांदि ओ गासै बर' सुबुंफ्रानो गोदोनिफ्रायनो माने जोनोमनिफ्राय लानानै थैजासिमावहाय जोंङो बायदि मैया गोबां खामानिफ्रावनो माने औवानि बाहायथिखौ जोंङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोंङो बुंनो हायो ओ जोङो गोदोनि समावहाय जोङो नुनो मोनोदि ओ अर जरायनाय एबा माबा मोनसे हाबा हुखा फ्राव अर जरायनो थाखाय ओंखाम संनो थाखायबो जोंङो बनफोरखौ जोंङो बन बानायनो थाखायबो जोंङो औवाफोरखौ जोंङो बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंङो जोनोमनिफ्राय लानानै जोंङो थैजासिमाव औवाखौनो जोंङो जेब जेब्लायसिम जोंङो बजबनानैलायो जेरै जों नोंथांङा दहायसो बावैसो बुंलांबाय नाव हमनायनि बिसय ना हमनायनि बिसयै जोङो खखा, सेन, जेखाइ, खबाय ओ सान्द्रि बे सान्दांगा बेफोरबायदि हेबनायावबो जोङो बांसिनैनो औवाखौनो जोङो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो मा खालामो जोङो ओ गोदोनि समाव रांखान्थिनि बिगियानावहाय एसे खमखाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा मा खालामो बेफोरखौबो रा ओ फाननानै जोङो रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथाङा मि थियोमोनाबे आबै दांग्रि जायखौ जोङो आबै दांग्रि मैगं थाइगं ना फोर सुनाय मानाय बेफोराव जोङो बाहायो नोंथाङा बेखौ मिथिगौ ना? औ जों बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन बे आबै थांगिखौ मा आथिं थोंब्रै ओ बानायनानै बेखौहाय जोङो जेनेबा हाफ्रावहाय जोङो फज फजवालाबानो जोङो हानि गोजौ गो-गोजौ बाहागो लेयाराव थानानै मा हाफोर नाङा लाजासे आरामसे मोजां सुनो हानो थाखाय जोङो मानो खालामोमोन जोङो बे आबै दांग्रिखौ खौ बाहाय बाहायनाय जायोमोन। बिदिनो जोङो बुंनांगोन दि जों औवानि बाहायनाया गोबां रोखोमनि जोंनि ओनसोलावहाय जोङो औवा फोरनि मुंफोरखौ जोङो बुंनो हायो जे जोंनि ओ-ओनसोलावहाय माखासे औवाफोरनि नाम बुंनो हायो जेरैहाय जोङो ओ औवा जावथि, औवा थेरे, औवा बोरखा आरो जोङो औवाज्लाव जों बे बेफोरबायदि औवाखौनो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय जोङो मोननो हायो। नाथाय नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि औवा फोरनि मुंफोरखौहाय गुबुन गुबुन बुंनो हागौ नाथाय जोंनि ओनसोलाव जोंनि बे मुंफोरखौ जोङो मुंख'नानै होनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओन मुंनि औवाफोर दङ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन। ओ जेरै जोंनि ओनसोलाव औवा फेन्दा आरो बुरखा औवा जाथि औवा बेफोरखौ जेरै बिजलि औवा बेफोरखौ जों मोननाय जायो आरो नोंथां। जेरै जोंना फेदा औवा होनोब्ला बेयो एसे खेंख्रा जायो आरो नोंथां। जेरै जोंना बुरखा औवा बियो एसे सिद्दा बा एसे सिद्दा बियो ओ जब्द' जायो आरो नोंथां। जेरै जोंना जाथि औवा बेयो एसे जाथि जाथि जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंना जेरै बिजलि औवा बेथ' गोरलै गोरलै जायो आरो नोंथां। जेरै गोरलै जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो औवा बुरखायानो जोंना मोजांसिन आरो नोंथां। जेरै जोङो बर'फोरनि दामग्रा जेरै थरखा बेखौ जोङो औवा बुरखानि ओ औवा बुरखानि औवा बुरखाजों बा जोङो बानायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो ओ थरखाखौ आरो औवा बुरखानि जोङो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंना जेरै गंगोना बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो नोंथां गंगनाखौ। बेनि उनावहाय जोंना औ बेनि उनावहाय जोंना जेरै जेरै जोंना ओ जेरै औवा बिजलि बेफोरखौ जोङो जेरै बोरसि बोननाय बेयाव बाहायनायखौ जों गोबांखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां जेरै जोङो बिजलि औवा जों ना बोनग्रा बेखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बोरसि बेनि उनावहाय जेरै जोङो ओ जोंनाथ' बेफोर जेरै जोंना फेन्दा औवा बेफोर एसे मोजां जासिनो आरो नोंथां जेरै जों न' लुनोब्लाबो न' लुनो बेयाव जोङो खुन्था गायनोबो एसे मो मोजां जाया आरो नोंथां जोंनि थाखाय बुरखा औवायानो मोजांसिन होनजायो आरो साबसिन हामसिनानो जाबाय जोंना बुरखा औवाखौनो गोबां खामानियाव जों बाहायनो हायो आरो नोंथां जेरै जोंना फेन्दा औवाफोराथ' एसे खेंख्रा जायो नालाय नोंथां बेखौ जोङो न'नि खुन्था औ न'नि खुन्था बानायनायाव जों बेखौ बाहायनायखौ नुवा आरो नोंथां बेयो एसे खेंख्रा टाइप नि जायो नालाय नों बेखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोना आरो बेनिफ्राय जोंना जेरै औ बेनिफ्राय जोंना जेरै बिजलि औवा बेखौ जोङो ओ बेथ' गोरलैसो जायो नालाय नोंथां बेखौ जेरै जोङो ओम जेरै जोंना गोरलै गोरलै मायावबा जोंनो ओ जेरै जोङो सेव दा होनायफोराव बेखौ एसे एनै बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो फिसा गोरलै जेरै जेवरा होनोबा जों बेफोरखौ बाहायनाय जायो नाथाय बेखौबो ना थाय बे खौ बो
नोंथांनिखौ आं क्लियार खोनायाखै नोंथां नोंथांनिखौ थाबथानाय खोनादों
औ नोंथां
खोनादों नोंथां सैथो
औ
जोंनि ओनसोलावहाय जोङो औवा बु खा होननानै बुङोबा जोङो बेखौहाय जोङो मानि न न' खुन्थिया लुनाय आरो मै थरखा बानायनाय जोङो बे बेवहाय जोङो बांसिनै आरो जे जायखौ जोङो हुकेन होननानै बुङोना आरो जे जोङो ओ दंफां बायदिसिनाफोरखौ जोङो बन सिनो नि थाखाय जोङो रुवा बाहायोमोन ना बे रुवा बानाय बाहायनायावहाय जोङो जेनाखि रुवानि बिखुं बानायनो थाखाय जोङो बे औवा बुरखानिफ्रायनो जोङो बांसिनै बानायना लानायखौ जोङो नुनो मोनो औवा बुरखा ख' जोङो मै बानायनाय बेफोरबायदि जुंगाल बानायनाय बेफोरावहाय मानि बे औवाया बांसिनै गोरा आरो जोरसिनो होननानै बांसिनै औवा बुरखाखौहाय बाहायनाय जायो जेरै जोंनि ओनसोलाव जे जोङो औवा गुबै होननानै बुङो बे औवाया गोबां गोलाव गोलाव जायो बि बिदिनो नै नैजिब्रै मिटार नैजिबा मिटार बिदिनो गोलाव गोलाव जायो आरो बेफोरखौहाय जोङो न' लुनायावहाय जे मान्दालि रुवालि बानायनाय बेफोरावहाय जोङो बांसिनै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो न' लुनायावहाय जोङो खामि बाहायो बेफोर खामिखौबो बे औवा गुबैनिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। जोङो बांसिनै जोंनि ओनसोलावहाय औवा गुबै आरो औवा बुरखा बे मोननै औवाखौहाय जोङो बांसिनै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। औ औ औ आंनियाव